नोंथां अ दिनै जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां बा जोंनि दा थ' दैज्लां बोथोर सम बा बे दैज्लां बोथोर समाव जों गोबां सुबुंफोरानो माइ गायो बा दैज्लाङा माने गोबां आबादारिफोरखौ माने दै जानानै दैबाना जानानै खहा खालामो बिनि सायाव सावरायनो सा नदोंमोन आरो नोंथां
आदसा सावरायजागोन नोंथां दे सावरायब्लानो जाबाय आं फ्रि दङ
औ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा फ्रि थानायनि थाखाय बा आंनो बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय नोंगौ नोंथां माने दा थ' दैज्लां बोथोर सम बे दैज्लां बोथोरफोराव माने साफ्रोमबो आबादारिफोरा माने गाव गावनि फोथारफोराव आबाद बा माइ गायनो थाखाय मुखुब जायो बा आबादखौ मोननो मिजिंनि थाखाय माखा से आबादारिफोरा गायजोबो नाथाय माखासे माने गाहाय बा माने दै ओनसोलाव माने गाहाय थाखो बा गोजौ ओनसोलावथ एसेबां सिन्था खालामनाङा माने गाहाय जायगायाव गोबां अखानि दै जानानै माखासे समाव आबादफोरखौ माने खहा खालामलांजोबो बा आबाद जि जों मोननांगौ आबाद बै माने मोना बेनि थाखाय माने जोंथ माखासे समाव जों नुनो मोनो ओनसोलाव बा आथिखालाव जोङो बा जोङो माखासे ससियेल मिडिया बा जों खौरां बिजोंफोराव जों नुबोगासिनो दं माखासे ओनसोलाव ओरैबायदि दैबाना जादों बे दै बानानि गेजेरजों माखासे न'खरफोरा ओरैबायदि सिलिंखार जादोंबा माखासे जा नो थाखाय माइरं गैया मा माखासे गोबां माइ गायनायफोराबो माने इसेबां हाजार हाजार फैसा गारनानै माइ गायनाय फोराबो सिलिंखार जालांजोबदों जायनि जाहोनाव आबादारिफोरा माखासे खर हमनांगौ जादों बा साननो बा सानस हायै दुखु जों माने गोबाङै साननानै दङ बिदिनो माखासे गोबां दै जानायनि गेजेरजों बा दै बानाया माने बिदि सुबुंफोरनि माखासे माखासे आबाद बिथिंफोरखौ खहा खालामलाङो बा दा दैज्लां बोथोरफोराव माने आबादारिफोरा माखासे जे आबादखौ मावनो थाखाय गोबाङै माने साननानै बा माबायदि आबाद गायोब्ला माबायदि आबादखौ जोङो खालामोब्ला मोजां जायो नाथाय बिनि गेजेरावबो नाथाय मालाबा समाव बांसिनै नैबे दै बानाया सुबुंफोरखौ बांसिनै सानहोनो गोनां जायो होननानै माने आं नुबोगासिनो दं बा जोङो नुबोगासिनो दं बा साननैसो आगोलाव बा जोङो नुबोदों बा जोङो खोनाबोनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा जोङो खौरां बा जों निउसनि गेजेरजों नुनो मोनबोदों माखासे ओनसोलाव ओरैबायदि दैबाना जादों जाय दै दै बानाया सुबुंफोरनि थाखाय गोबां खहा खालामदों जाय दैबानाया सुबुं नि माने सावस्रि बा देहाफोरखौ गोबाङै बेमार आजार खालामदों बा जोङो नुनो मोनदों बा जोंनि ओनसोलनि खाथियाव माखासे अरुणचलनिफ्राय फैनाय गोबां दैया माने लामाफोरखौ सिफायबाय रेल दालां सिफायबाय बिदिनो बायदि बायदि सुबुंनि जिउनि थासारिफोराव ओरैबायदि माने दैफोरा गोहोम खोलैबोदों गोबां माने सानस'नो हायै माने सुबुंफोरखौ खालामफैदों माने बिदिनो दाथ' जोङो नुगासिनो दं दैबानाया सुबुंनि जिउनि थाखाय बयनिख्रुबो दा आथिखालाव गिख्रं थावै माने गोहोम खोलैगासिनो दं सुबुंफोरखौ गोबां सुबुं फोरनि गेजेराव जों बेखौबो बुंनांगोन जे माखासे आबादारिफोर दं जेरै ओ बिदिनो जुखाम आबाद बिदिनो लाव आबाद जोगोनार आबाद बिदिनो गायदोंमोन नाथाय सुबुंफ्रा बै दैबानानि गेजेरजों माखासे आबादारिफ्रा सिलिंखार जानायनि जाहोनाव गोबाङै साननांगौ साननांगौ साननो गोनां जादों बा बिदिनो बेफोरबायदि सिलिंखार जानायफोरखौ माखासे दैदेनगिरि फोर माखासे समाजारि समाजनि सिबियारि माखासे सोरखारनि सुबुंफोरा नायफैनायनि गेजेरजों माखासे सुबुंफोर फोरखौ आथिखालाव हेफाजाब होनायखौबो जों नुनो मोनदों बा हेफाजाब होबोगासिनोबो दंखायो नाथाय मालाबा समाव जोङो ओरैबायदि जानांगौबो जायो। बैफोरनि थासारिफोरखौ गोथौ ओनसोलाव माने नुफैस'वा जायनि जाहोनाव जि मोननांगौ फिथाइ बै फिथाइफोरखौ मोनफुंनि जाहोनाव मालाबा सुबुंफोरा माने आबादारिफोरा माखासे मेंनांगौ जानानै जिरायनो गोनांबो जायो। दा जोङो बे दैज्लां बोथोर समाव जोंथ' गोबां आबाद मावखायो बा जोंहाबो मावखायो बिदिनो ओनसोलनि खाथि खाला गामि। फोराव गोबां दाथ' आबाद मावनायनि मुखुब दैज्लां बोथोर बा जोंनि बोसोरसेनि जानाय आरो आदारखौ जों जुदि मोजाङै बे बोसोरसेयाव आबाद मावनानै लायाब्ला जोङो आबाद खौ मोनाब्लाथाय माखासे माने बोसोरसेयाव जोङो खोब खस्थ'यै थांनो गोनां जायो बेनिखायनो साफ्रोमबो आबादारिफोरा आबादखौ मावनो थाखाय गोसो होयो। यो बा माइ गायनो थाखाय दाथ' बांसिनै दैज्लां बोथोरफोराव बांसिनै माइ आबादखौ गायो। बा बिदिनो बयबो खौसेथि जालायनानै बयबो हाजिरा लालायनानै बिदिनो माखासे गायखांनायनि उनावबो जुदि दैबानाया खहा खालामोब्लाथाय गोबां सिन्था जानांगौ जायो गोब गोबाङै माने दुखु दाहायै सैज' सैज्य' खालामनो गोनां जायो आरो आबादारिफोरा नाथाय गोजौ ओनसोलाव बेफोरखौ माखासे माने जि गायै आबादखौ मोनो नाथाय गाहाय ओनसोलावल' माने साननांगौ माने दैबान जों मालाबा समाव फेलें जानांगौ जायो आबादारिफोरा बिनि थाखाय माने आबादारि साननांगौ जायो आरो नोंथाङा मा बुंगोन बेनि सायाव
आं बेखौनो बुंगोन जे जेतुब्ला जोङो आबादखौ गोबां आखायै खालामनाय जायो नङा होमब्ला जोङो गोबां आखा खालामनानै गोबां खरस खालामनानै गोबां थाखा फैसा गारनानै जोङो आबादखौ मावनाय जायो मावनाय जाय यो जिथुब्ला जों माइ आं माइनि बेलायावनो बुंनोसै दा दैज्लां बोथोर नोंथाङा जिथुब्ला दैज्लां बोथोरफोर बोथोरनि सायाव सावरायगासिनो दङ दा बे दैज्लां बोथोर स समावहाय ओ गोबां आबाद दङ बे गोबां आबादफोरनि गेजेराव जोंहा माइ आबादा गोगाना नांथारसिन जोंनि थाखाय
दैज्लां बोथोरावहाय जोंनि थाखाय माइ आबादा जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय गोनांथारसिन आबाद दा बे आबादखौ मावनो थांनायाव जोंहा गोबां खरस जायो आजिखा खालि नोङो खमावब्लाबो सासे मानसि हाजिरा लानो गोनां जायोब्ला जों साराय थिनस' सारिथिन ज'जों लोगोसे जोङो गोबां जानाय लोंनाय जानाय लोंनायजों लोगोसे जोङो हाजिराखौ सनमान खालामनो गोनां जायो नङा होमब्ला नोंथां। दा बेबायदि बेबायदि बेलायावहाय जोङो गोबां ओ रां खरसा खालामनानै जोङो माइनि आबादखौ गायनाय समाव जोङो गायो ओ फार्स्ट समाव जोङो
आ ट्रेक्टरजों बा जायखिया हालेवनानै हालेवनानै जोङो गायो। बेनि उनावहाय जोङो हालेवखांनानै हाल हाया जेब्ला क्लियार जायो अब्ला जोङो ओ ओ
खोथिया फुयो खोथिया फुखांनानै जोङो माइ खौ गायो बे समावहाय जोंनो ओ गोबां रांनि गोनांथि जायो जेरै ट्रेक्टरनिफ्राय लानानै मानसि खोथिया फुनाय गायनाय फुनायखौ लानायनिफ्राय आरो हाजिराफोरनो जोङो साहा बायदि बायदि जाग्रा बिजों लोगोसे ओं खाम ओंखामजों लोगोसे बेदर बेफोरबायदि जोङो गोबां खरस खालामनानै जोङो दै लांनि आबाद बा माइ आबादखौ जोङो ओ
दिखांनाय जायो। नाथाय अ ओरैबायदि साननो गोनां जायो मालाबा समाव इसेबांखिनि खरस खालामखांनायनि उनावब्लो उनावबो जेब्ला जोङो गायखांनानै
जेब्ला जों आ बबेबा बोथोराव गोबां अखा हायो। गायखांनायनि उनावबो गोबां अखा हानानै माइफोरखौ लोमना थानायनि जाहोनाव जेब्ला माइखौ नोङो फन्द्र' दिन गाहाम बा हप्तासे गाहाम आ जेब्ला माइ आबादखौ गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैया ओ लोमनानै दोनगोन अब्लानिया जोंहा बेयाव गोबां खहा जायो जे दैया थैब्र'लाङो‌। दैया थैब्र' लाङो ओ माइआ थैब्र' लाङो। आनिफ्राय बेबायदियावहाय जोंहा गोबां खरस जायो। गायफिननो गोनां जायो। बेनि उनावहाय आरो बबेबा मोनसे बोथोराव गोबां माइ गायखांनायनि उनाव गोबां सान्दुं होना नै होयो नङा होमब्ला नोंथां? जेब्ला सान दुं होगोन जेब्ला खरान होगोन नोंनो बोथोरा अब्ला ओरैबायदि जागोन नों माइ गायखांनायनि मास मोनसेनि उनावबो जुदि नोङो अखा थोबसेबो मोनाब्ला
अखा थोबसेबो मोनाब्ला बे नोंनि माइ गायनायनि हाया जुदि रानखाव जालांजुबोबा रानख्राव जालांजोबोब्ला अब्ला नोंनि बे माइ आबादा जाखांना हाया जायो गोजा गोजा जालाङो थैब्र' लांजोबो। अब्ला जोंहा बेयाव गोबां खहा जायो नङा होमब्ला नोंथां? दा बेनिखायनो आङो गुबैयै माइ आबादखौ माइ आबादखौ नोंथांनि सिगाङायाव बुंबाय आरो बेनि उनावहाय गोबां ओ दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा गोबां आबाद दङ ओ मैगं थाइगंनि आबाद दङ जेरैहाय खुमब्राफोर दङ, बहलफोर दङ, बिदिनो जिंखाफोर दङ ओ माबा लेस्रिफोर दङ बेनि उनावहाय भिन्दि दङ बेनि उनावहाय
उनावहाय
काख्रेल दङ बे बेलायावबो जुदि अ नोंनि बे खाख्रेल बा गोबां बे लेस्रि थेस्रि गायनायनि आबाद थिलियाव जुदि गोबां अखा हानानै दैया जुदि लोमनानै बे बि बिफां गुदियाव लोमनानै सानबा हप्तासेसो थाबाय थायोब्ला सानबा सप्तासेसो थाबाय थायोब्ला बे नोंनि लेसि आबाद, जोगोनार आबाद, खुमब्रा आबाद बेफोरो माने ओ दैनि टाबजों नारसिन जानानै रानलां जोबो बे रानलांजोबोब्ला बेयावबो जोंहा गोबां खहा जायो नङा होमबा नोंथा?
नोंगौ नोंथां थारैनो।
दा बेनिखायनो दैज्लाङावहाय जों गोबां ओ खैफोदजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। आबादनि बेलायावहाय माइनि बेलायाव हनो हग ओ बोथोरा जोंनो
बोथोरा जोंनो
ओ मोजां लेभेलाव होबासो होबाय नाथाय मालाबा जुदि जुब जुब जुब जुब जुब अखा हानानै नोंनि आबादथिलियाव दैयानो राननो रोंलिया
गोरान बे ओ जानाय मैगं थाइगंनि आबादथिलियावहाय अब्ला जोंनि बे आबादथिलिया खहा जागोन नितसय अब्ला जोंहा गोबां
प्रब्लेम जानोसै बेनियाव माइआबो जुदि नोंहा गोबां दिन बे दैया लोमनानै थायोब्ला माइया थैख्ल'जोबनोसै माइखौ एम्फौ जानोसै अब्लानिया जोङो बेयाव गोदान गायसंफिननो थाखाय खोथिया बिराद नागिरनांगौ जायो बायनो थाखाय मोनाबाथ' मोना मोनबाथ' मोनबाय अब्लाबो गोबां लस जायो आरोखि। दैज्लां बोथोराव नोङा होमबा नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय होनमबा नोंथां।
थेंकिउ औ औ औ औ दे दे दे दे औ दे।
गोजोन्थों।